हेलौ
हेलौ नोंथां
औ नोंथां खोनादों नोंथां
औ खोनादोंना मोजाङै अदिय'फोरखौ
खोनादों नोंथां खोनादों
अ नोंथांनिआव आङो जों मा मा राहाय बा माबे माबेनिफ्राय जोङो जोंनि जानाय थावखौ जों मोननो हायो बेफोरखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना आंनो?
हागोन नोंथां मानोना जों जों जानाय जे बिला जों बाहायनाय माने सानफ्रोमबो माने संना जानायाव बाहायनाय थाव बेफोर थावखौ जोङो माने एम गुबैयै जोङो बेसरारि बेसादनिफ्राय मोननो थाङो नोंथां बबे दानियाथ' माने गोबां माने जों गुबुन गुबुन रोखोमनि थावफोर बाहायोना नोंथां। खोनादों ना नोंथां? माने बैफोर थावफोरखौ जोङो माने गोबां रोख रोखोमनि मोननो हायो आरो नों जेरै माने जोङो बेसरनिफ्राय जेरै जों बेसरखौ माने बेसरनि बेगरखौ माने जोङो फोनानै बेखौ माने बेनि आबाद खालामनानै बेसरनि आबाद खालामनानै जोङो बेसरनिफ्राय मोननाय जि बिला बेसरनि फि दैखौ जों जेबोब्ला नानानै जों बेनि मा होनो बेसरनि बेगरखौ जोङो मेचिनाव फेरेदनानै जोङो थाव महरै थाव गुबै महरै माने मोननो थाङो आरो जों जायखौ जायो। जायखौ माने संनाय खावनायाव बाहायनाय जायो बे थावखौ जों मोननो हायो दानियाथ' गोबां बां माने माइरंनिफ्रायबो बानायो होननानै जों माने गोबां मिथिनानै मोनो नोंथां माइरंनिफ्रायबो जों जोंनि थावफोरखौ बानायो होननानै मिथिनाय मोनदों नोंथां माने बिदिनो जोंङो थाव अ बायदिसिना मोन मोनसेल बेसादजों मोना जायदिसिना टिसि बायदिसिना आरिनि बेसादजोंबो जों थावखौ दिहुननो हायो। एरै माइरंनि थावफोरा माइरंनि थावफोरा एसे माने बेसरनि थावनिसाय माइरंनि थावफोरा एसे से माने
औ
सवादा सबनिया माने समान जाया आरो। नोंथां माने माइरंनि थाव माइरं माइरंनि थावा एसे माने दैस्रां जायो एसे माने माबा जानायाव माने सर्ट सुवाद नाङा माने बेफोरबायदि जाया। बेसरनि थावा माने बेफोरबायदिनो गोलोद जायो माने थावा मोजां मोजां जायो आरो बेफोरबायदिनो माने जों औ नोंथां औ नां बेफोरबायदिनो गोबां माने गोबां माने जों बेफोरबायदिनो थाव बायदिसिनाखो बेफोरबायदिनो जानाय थाव बायदिसिनाखो दिहुननो हायो
औ
खोनादों ना? नोंथां
औ नोंथां खोनादों आं
जों जेरै मा होनो बायदिसिना मोदोमाव लानाय थाव बेफोर थावफोरा आरो बेफोर थावफोरा आलादा रोखोमनि थाव जेरैनो जों नारेंखल थाव नारेंखल थावनिफ्रायबो जों नारेंखल फिथाइनिफ्रायबो जोङो थाव बा नायनो हायो नोंथां बेफोर जाहैबाय बे मा ने जेरै जोङो मोदोमनाय बेसाद मोदोम नाय मा नो देहायाव लानाय बायदिसिना थाव खानायथ बायदिसिनानिफ्राय गोबां माने गोबां रोखोमनि जों थाव मोननो हायो दानिया जाय जेरै रि फाइन खालामनायबो थाव बायदिसिना जों मोननो हायो जाय जोङो बायदिसिना ना एव फामनाय बायदिसिना पापर खावनाय बायदिसिनायाव जोङो बाहायनाय जायो। बेफोरबादिनो एल' एल'बेरा बायदिसिना उम एल'बेरा बायदिसिनानिफ्रायबो जों माने गोबां रोखोमनि थाव साबोन बायदिसिना बानायनायखौ नुनो मोनो नोंथां एल'बेरानिफ्रायबो जों माने खानायनि थाव बेफोरो मोखांनि थाव थाव बायदिसिना जों गोबां माने बेफोरबायाददिनो थाव हारिनि बेसाद मानि बेफोरबायदि टाउन गोबां रोखोमनि फावनो गोग्लैयो नोंथां मानो होननानै बुङोब्ला ब दिनै फिथाइ साम फिथाय बायदिसिना आमलायखु फिथाइनिफ्राय बायदिसिना बिबारफोरनिफ्रायबो जों माने गोबां थावखौ मोननो हायो नोंथां
औ औ
दानियाथ' माने गोबां माने गुबुन गुबुन रोखोमै माने थावखौ दिहुननो हायो गुबुन गुबुन रोखोमै गुबुन गुबुन जेरै जेरै कम्पानि बायदिसिना इन्डास्ट्रिफोराव बायदिसिना थाव थावफोरखौ दिहुननानै माने बेफोरबायदिनो मोजां रोखोमनि मोजांनि सायाव मोजां मोजांनि सायाव मोजां थाव बायदिसिना रोखोमनिखौ दिहुननानै सुबुंफोरा माने बेफोर थावखौ माने जानायजोंल' नङा लानाय बायदिसिना आरिनायबो माने जों गोबां रोखोमनि थाव बाहायनो हायो आरो। नोंथां
औ नंगौ नोंथां
नोंथांमोननि नोंथाङाबो माने बेफोरबायदि थावनि सोमोन्दै माने एसे बुंनानै होनो हागोन नामा
औ नोथां निस्सय आं नोंथाङानो मा बुंलांनाय बादि ओ जोङो थावखौ गोबां ओ आदबजों दिहुननो हायो।
औ नोंथां औ नोंथां
जोंनि बे एलेकायावल'सो जेनेबा बेसरनि फ्राय पियासनिफ्राय दिहुननाय थावफोरखौ जायो नाथाय जों बेलेग जागा जायगाफोराव जुदि जों नायनो थाङोबा बे बेयाव जोंनि बादि जानायथावखौ जों थावजोंसो माने बायदिसिना मेगं थाइगंफोरफोरखो ओ संनानै जानायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां
औ नोंथां औ थारैनो खोनादों-खोनादों नोंथां खोनादों
बा बेफोरबायदिनो जेनेबा जोंनि बेहाय जा लकेल जोंनियाव थानायखौनो होनबाय जोङो जोंनि आसाम हादरखौनो होनबाय बे आसाम हादराव जेनेबा बिदिनो गोबां थावफोर मोननो हायो जेरै बेसरनि थावा जोंना नाम्बार वान बेनिफ्राय सानबिबारनिफ्राय जों दिहु ना हायो बेनो फिथाय आरो बि बिबारनिफ्रायबो जों दिहुननो हायो जेरै जोङो बेसर बिनिफ्राय ओमफ्राय जोङो बिबारनिफ्राय होनबा सान बिबार बिनिफ्राय बिदिनो बायदिसिना पियासनिफ्रायबो जों दिहुननायखौ नुनो मोनो नोंथाङा बुंनाय बायदि नालेंखरनिफ्रायबो जोङो थावखौ दिहुननायखौनो जों नुनो मोनो बेफोरबायदि जों गोबां ओ फिथाय सामथाय बायदिसिना मुवाफोरजों जों माने थावखौ जों दिहुननानै जोङो थानो हायो आरो नाथाय ओ बेफोरो ओ मा होनो बेखौ बिसोरनि गासैबो साद बा थावनाय बे थावनाया माने गुबुन-गुबुन जायो आरो सोरनियाबा गोथावसिन सोरनियाबा आ एसे आलादा सोरनाबा
औ नोंथां थाररैनो
जेनेबा एसे दैस्रां आरो बेफोरबायदिनो बेनिफ्राय जोङो जानाय थाव बे जानाय थावा बो ओ जोङो बेखौ जोंनि माबायदि दिहुनो होनोब्ला जों गिबियावनो जों आं बेसरनिखौ बागैनो बुंसै जों बेसरखौ गिबियावनो फोननो थाखाय जोङो हाखौ जोङो दुफु- दुफु एवनांगोन बेहाय जों हासार होनांगोन मुलि बाहायनांगोन बेनिफ्राय ओ जों बे बेसरखौ फोनांगोन बे बेसरा जेब्ला रज'यो बे रज'नानै जेब्ला बे बिबार बारो बे बिबारनि उनाव बेयो फिथाइ थायो बे फि थाइखौ जोङो लाबोनानै न'आव ओ जोङो बेखौ मारोन होनानै बा जों बेखौ जोङो बे फिथाइनिफ्राय बे बेगरखौ जों आलादा खालामनानै जों बे बेगरखौ आरोबाव फोरानो बे फोरान खांनानै जोङो जेब्ला जोङो मेसिनाव बेखौ थाव बानायनो लाङो अब्ला ओ जोंनो जायफोर जों जेराव जों लाङो बे बेयो जोंनो थावखौ दिहुननानै हरो आरो बेसिक्सनि बा बे बिगाब थाव दिहुनखनानै जिखिनि बिगाब थायो बे बिगाबखौबो जोङो नानोबो होनो हायो आरो नोंथां।
औ नों ओं थारैनो खोनादों नोंथां। खोनादों।
ओ बेनिफ्राय ओ बे थावफोर खाव बे जे बेसरनि थाव बे बेसरनि थावा ओ जानायाव एसे आलादायै एसे गथाबो। बेनिफ्राय जों जुदि नायनो थां ओ थां खुलुमबाय नोंथां बे हाथायाव बायनाय बायदिसिना कम्पानिफोरा माबेनिफ्राय जों दिहुन बिथांमोना माबेनिफ्राय दिहुननानै जोंनो जाहोदों जोंखौ बेखौ मिथिला जों ओ बेफोरो मेथाइ जों नायनो थाङोब्ला बेफोर हाथायाव बायनायफोरखो जों नायनो थाङोब्ला बेयाव बायदिसिना मिदिसिन जों दिहुन्नो हायो एबा बायदिस ना ओ मुवाफोरजों दिहुननानै जों लाखादों बा बेफोरनि हायफोरबो जोङो माने गोबां ओ बेराम आजारफोरखो जानायखो नुनो मोनो आरो बिदिनो नोंथांमोनाबो ओ जानो हागो खम दामि थावखौ जों जानोस जायोबालायनो जोंनि आइथें सानाया बारा जायो जोंनि ओ खर' सानाया बारा जायो। औ बेबायदिनो आरो बे उम माने जोंनिया जेरै अर्गेनिक बुस्थुआनो जों आलादा होननांगोन मानो होनोब्ला जों अर्गेनिक जाय ओ जों गावनि आखाइजों खुरख' खालामनानै गायदों बेफोर माने जोंखौ मालाबाबो माने बेराम आजाराव खोयो आरो दा
औ नोंथां थारैनो थारैनो नोंथां।
उम बेसेनो हायो जों माने न'आवनो गायनानै जों न'आवनो हा हा बारिफोर दं बे हाफोराव जों बेसर गायबा बेसरनिफ्राय जों थाव मोनगोन ओ बिदिनो बें नुनायावबो जों जोंना बिबार बारि जागोन जों बेखो बेसरखो जों गोरलैयावबो एवनानै जोङो बायदिसि सिना दावदै सावदै होनानै जों एवनानैबो जानो हायो बेनिफ्राय जि देरबाय बियो जों बेखौ माने थाव महरैबो जों बाहायनानै लानो हायो बेबायदि आरो ओ जोंना हाथायफोराव बाजाराव नायनायफोराथ' माबेनिफ्राय बिथांमोनाबो माबेनिफ्राय थाव बानायनानै जोंङो दाखालिनिफ्राय जेबो बुजिया नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां नोंगौ।
औ बिदिनो गोबां ओ बेरामफोर जायफोर बेरामफोरा जोङो जानाङामोन बेफोर बेरामफोर जानानै जोंखौ नाय ओ गोबां बिदिनो खस्थ' न'खरखो दुखु होलां थाङो आरो बेनिखायनो जों रेस होनो हायो जोंङो माने ओ जोंनि न'आव बानायनाय बेसरनि थाव बेनिफ्राय सान बिबारनि थाव बेनिफ्राय बायदिसिना जायजों जोङो थाव बानायनानै जानो हायो बा थाव जों नुनो हायो बेफोर खौ जोङो गायनानै जों माने न'आवनो लानांगौ आरो नोंथां ओ नोंथाङाबो इसे बुंबावदो?
बेफोर थावखौथ' जोङो माने गोबां रोखोमनि जेरै बाहायो बेफोरबायदिनो जों खायसे खायसे थावखौ माने खायसे खायसे थावखौ माने नोंथां ओरैबाद दि जायो माने खायसे खायसे थावा माने जोंनि देहानि थाखायबो माने गोबां खथि खालामो आरो नोंथां। बेनिखायनो जों बयब फो माने बयबो माने जेरै जोंनि ओन थोनि सुबुङा जेरै जों जानाय थाव बायदिसिनाखौ बाहायो। बेफोरबायदिनो जोङो जों बेनि सोलायै जों गुबुन नालेखर थाव बायदिसिना थावखौ जोङो मोदोमाव लानाय बे फोरबादि। दि मोदोमनाय हिसाबैसो बाहायो ना थाय जोङो बैफोर नालेंखर थावफोरखौ माने जानाय हिसाबै बाहायनो थाङा आरो नोंथां। बेनो माने गोबां इदि फोरबादिनो जागा लायै जागा माने
जानांगौ जायो नोंथां।
खायनो जाहाथे बेलेग थावफोरखौ जायोबा जोंनि देहायाबो खथि जानो हागौ मानोना जों जाय थाइखौ बाहायबाय थायो हद साननो गुबुन थावखौ सोलायना बा जोंनि देहायाबो इसे जोंनि देहानिबो एसे माबा सवारा बेलेग गों माने जों बेखौ माने हानाय नङा आरो नोंथां बेफोरबायदि टाइपनि मान ने रोखोमनि मा मानसिफोरा गोबां थाव बाहायनानै बेयाव माने गोबां मेसिनजों थाव बाहायनानै बायदिसिना रोखोमनि गावबा गावनि थाखाय नांगौ जानायफोरखौ जों बाहायनानै लानो हायो आरो नोंथां।
औ ओ औ नोंथां नोंथांनिफ्राय ओ थावनि बानायनायनि मा माबोरै बानायो बे मा थावखौ जों सोराबा मोजां बेफोरनि सायाव गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनबाय सबेबादिनो उनाव नोंथांनिफ्राय गोबां बाथ्रा मिथिबावगोन। खौ आसा खालामबाय गोजोन्थों नोंथां।
औ नोंथां गोजोनथों नोंथां गोजोनथों।